हेलौ
अ
औ औ नोंथां खोनादों। ओ गोजोन मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय नोंथां।
अ साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम आरो नोंथांखौबो मोनाबिलिनि गोजोन हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय।
औ साबायखर नोंथां दा नोंथाङा ओरैनो मा खालामगासिनो?
आं दायो ओरैनो जिरायगासिनो दं थेवब्लाबो आं दायो इसे माने बोथोरा मोजां नङाथाय अवब्लाबो आं एसे दा बाजारथिं थांगोन होननानै सानदों। मानोना दा मानोना दा हराव जानो लागैयो एसे ओंख्रि बा बिदि सबजि लाबनो दंमोन इसै मैगं थाइगं। ओ बेनि जाहोनावनो सानबाय थादों माने दा थांब्ला मोजां जागोन ना दसे उनाव थांब्ला मोजां जागोन?
औ जोबोद मोजां दा बे समाव नोंथांखौ फन खालामनायनि गुबै जाहोना जाबाय मोननैसो आयदाखौ लानानै सावरायनो सानदों नोंथाङा सम दङ ना?
औ नोंथां आंहा दायो सम दं नोंथाङा सावरायनो हागोन।
औ बिदिब्ला ओ आयदाखौ मोननैसो ओरैनो लानोसै जिहेथु ओ गोदोनि बेखौ लानानै आं एसे सावरायनो सानदों आरो ओ गोदो गोदाय जिथु जोंनि बर' हारिनि सोमोन्दैनो सावरायनोसै आरो आङो। जोंनि बर' हारि ओ गोदो जोंनि बर'फोरा माबोरै जिउ खांदोंमोन माबोरै थांना दंमोन आरो नैबे समाव नैबे जुगाव माबायदि थांना दङ माबोरै गावनि सालायदों बारायदों ना खमायदों ओ थांना थानाय थासारिफोरा बोरै सोलायलांदों बेफोरखौ एसे सावरायलायनो आरो नोंथाङा दा एसे फोरमायना होदो गोदोनि जुगावहाय बर'फोरा माबाय बिदि रायजो जादोंमोन माबायदि थांना दंमोन एसे फोरमायना होदो।
औ औ नोंथां नोंथाङा एसे मोजां माबाख टपिक लादों। आंहा बांद्राय आइदिया गैयाब्लाबो आं जिखिनिखौ आं आंनि आबौ आबै बा गेदेर गोलावनिफ्राय जिखिनिखौ खोनाबोदों बेखिनिखौनो आं बुंनो नाजागोन। अ बुंनो हांला गोदोआवथ' थासारियावथ' जोंहा आबौ आबैनि खुगानिफ्रायसो खोनादोंमोन मानोना बि समाव जेब्ला जोंहा आबौ आबै बिथांमोनहा माने लाइमोन सल' सेंग्रा सिख्लामोन बिथांमोनहा माने बांद्राय माने लेखाफोरहा गैयामोन माने बिथांमोनहा गामिफोरावबो माने हमना ला एसे हाग्रा बंग्रा नों बुंफबनायमोन। बिथांमोनहा माने लामाफोर लामा दथाफ्रा बांद्राय मोजां नङामोन बिथांमोनहा माने दाबसे जायगायाव थांनो सानोब्ला माने गोलाव माने एसे हाग्रा गेजेरजों थांनो थांनो नांगौ जायोमोन, उम आरो लामा दथा जिहेथु मोजां नङामोन आरो खायफा खायफा, फाया बुङो माने हमना ला हाग्रानिफ्राय हमना ला गान्दा मोसौ अ मा होनो मुफुर बेफोरबायदि ओंखारोमोन आरो जायनि जाहोनाव मानसिफोरा माने बांद्राय मोना मोना बिदि माने ओंखारनो हायामोन आरो जिहेथु लेखाफोराबो खममोन बिनिखाय बिनि जाहोनाव माने हमना ला मानसिफ्रा एसे जाम्बा जाम्बि होननानै होनोमोन आरो गुबुन जाथिनि मानसिफ्रा एसे थगायनो सानोमोन आरो बे समाव सुबुं जाय मानो जों माबा बुङो पपुलेसन होनो
औ
सुबुं अनजिमा होनो नामा बेखो अ अ अ पुलेसनाबो एसे खममोन आरो बिनि जाहोनावनो हमना ला आरो बर'फोरा बे समाव माने बांद्राय, माने जानाय लोंनायफोराव बारा साफ सिब गुबुन बिदि गैयामोन होननानै होनो आरो जायनि जाहोनाव गुबुन अ गुबुन हारिफ्रा एसे मुगैयोमोन बा बिदिमोन आरो
औ
बिनि लोगोआवनो आरो खिन्थु जोंनि बर' माहारिया, गोदोनिफ्रायनो माने गावनि जाय जोंहा माबा बुङो बेखौ ट्रेडिसन बा कालसार होनो बुङो बा खुगा मेथाइयानो जा रोजाबनो हारिमु जायफ्रा आफाद हमना ला मा होनो दामनाय देनाय मोसानाय बेफोराव गोदोनिफ्रायनो माने बिथांमोनहा माबा दंमोन मोनसे माने हमना ला, बिथांमोनहा गावबा गाव मोनसे माबा दंमोन आरो मा होनगोन बेखौ अ अ रोंगौथि दंमोन जायनि जाहोनाव बेफोर दा जेनेरेसन टु जेनेरेसन पास जाबोदों जायखौ जों दा नुनो मोनो बिथांमोननिनो बेयो मोनसे माबा होलांनाय बिथांमोननि बिथांमोना होलांनायखाय जों दा राव जाय राव बर' राव बेखो जों
औ
रायलायबाय थादों बा जाय बिसोर बिथांमोनहा जोंनो जाय हारिमु उम माबाफोरखौ होलांदोंमोन जों बेफोरखौनो दा माबाबाय थादों उम, बिथांमोननिनो माबा बेयो बिथांमोनानो जों जोंनि हमना ला दामग्रा देग्रा गाननाय जोमनाय, बा जानाय लोंनायफोरखौ बिथांमोननिनो मोनसे माने देन आरो बिथांमोनानो होना गालांनाय जोंहा नोंथाङा मा होननो सानो?
बिदिनो नोंथाङा जाखिनि बुंदों जोबोद मोजां बुंदों गोदोनि आरो दानि ओ आं बेखौनो बुंनो सानो जोंनि गोदो बर' हारिनि गेजेराव ओ बारा एसेबां ओ मेलेमारि गोजौ बा साननो हानाय, गोहो गैयामोन आरो औ रोंथि गैयामोन नाथाय थेवब्लाबो बे खौ नुनो मोनदों गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि ओ ओ आजै आजौ होनना बुंनांगोन, गोदोनि समनि आजै आजौ बिथांमोना जोंनि आंगो हारिमु बेखौ लाखिदोंमोन आरो जों जोंनि जिथु गाव हारिमु जेरैबायदिहाय खेराइ मोसानाय बिदिनो बागुरुमबा मोसानाय बेफोरखौखिनो लाखिनो रोंदोंमोन आरो
नांगौ नोंथाङा नांगौ
जाय मोसानायानोखि माने नैबे दिनैनि समाव जों बर' हारिखौ गासै मुलुगाव सिनाय जाहोदों ओ खेराइ मोसानाय होनना बुङोब्ला जोंनि बर' हारिखौनो मिथिखायो आरो आरो बागुरुम्बा होनना बुङोब्लाबो जोंनि बर' हारियानो ओ गोबां माने मिथिजायो आरो
नंगौ नोंथां उम उम सारा बुहुमावनो मिथिजोबखाबाय जोंखौ बागुरुमबा मोसाग्रा होननानै,
औ बे मोननै मोसानायखौ जोंनि गोदो गोदाय आजै आजौमोनानो माने लाखिनो रोंदोंमोन आरो
औ औ
बे बिथिङाव आं बुंबाय आरो गोदो गोदायना नाथाय बिदि सोलोंथाइ बिथिङाव बांद्राय जौगानाय नङामोन जोंनि बर' हारिया गोदो माने आं मिथिनाय बादिब्ला गोदोहाय माने गावनि बिमा बिफाफोरानो माने गावनि जिथु गथ' गथायाइ फिसाज्ला बा फिसाजोफोरखौनो माने मोजाङै फरायनो होनो बिदि सानामोन आरो आरो थ' मिन्थिबावनाय मिन्थिबा फिसाजोफोरखौहाय माने बांद्राय फरायनो खाबु होआमोननो माने फरायना मा मोनगोन
जेहेथु अ नंगौ नोंथ' आरो जिहेथु गोदोआवथ' फरायसालि बा बिदि गैयामोन आरो खोनादों जोंहा ब आबैमोना होननाय खोनादों मान फ थानसालिफ्रा माने गोबां गोजानाव थायोमोन जाय
औ गोजानाव थायोमोन औ
औ आरो आं बुंखाबायनो नोंथांखौ माने मोसा मुफुर ओंखार आरोमोन माने फरायसालियाव थांनायाबो मोनसे मोनसे गोरा मोनसे माबामोन आरो बिथांमोननिसो
थासारि सोमजियोमोन आरो औ बिदिनो बुंनांगोन जेनेबा गोदो गोदाय माने जेरैबादि दानि जुगाव नांगौ रोखोमनि स केेल गारि मटर गारि मोनो बेफोरबायदि मोननो थाङोमोन आरो गोदो बिदिनो स्कुल बा कलेजफोराव थांनोब्ला जों थाबायना थाङोमोन होननाय खोनादों
औ औ
ओ ओ खायसे खायसेया साइकेल बायनो हानायफोराथाय माने बिदि थाङोमोन साइकेलजों नथायाय बि बि नांगौ रोखोमनि मोनाखैमोन बाहायनो मोनाखैमोन साइकेलफोरा जोबोद खम बिबांनिमोन आरो गारि मथरफोराथ' माने गोजाननि बाथ्रा आरो आगोलनि समाव आरो आगोलथ' माने बायदिसिना गोजानफोराव दावबायनोब्ला माने मैसो गारिफोरावसो थांनाय बिदि खोनायोमोन आरो
औ औ नंगौ नोंथां
औ बिदि गोदोनि समाव आरो ओमफफ्राय नाथाय दा नैबे समाव जोबोद जौगाबाय दावगाबाय जों नैबे सम समावहाय माने नांगौ रोखोमनि गारि मथर साइकेल बायदिसिना जोङो दावबायनो थाखाय जोङो खाबु मोनबाय आरो बेफोराव जोंङो दा गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो गोनांबाबो जोंङो थाबनो थांनोहियो‌ सानसेनि गेजेरावनो गोबां गोजान गोजान जायगा दावबायनो हायो। नाथाय बिदि खाबुखौ जों आगोल मोनाखैमोन आरो आरो नैबे बे समाव औ सोलोंथाइ बिथिङावबो गोबां दावगाबाय फरायनाय ओ गथ' फोरफोर गोबां ओंखारबाय बिदिनो गावनि ओनसोलावनो गावनि जायगायावनो गोबां मोजां मोजां स्कुल सोरखारियानो जा बा प्राइभेटनो जा ओंखारबाय आरो आरो फोरोंथाइ होग्रा फोरोंगुरु गोबां मोजां मोजां बिथांमोनाबो ओंखारबाय नालाय बेखायनो माने ओ जोबोद दावगाबाय होनना बुंनांगोन आरो।
औ नोंथां नंगौ
औ
थेवब्लाबो जों मोनसे बाथ्रा बेयाव बुंथारनांगोन। दि गोदोनि मानसिफ्रा खस्थ' खालायबाबो बिथांमोनहा माने जानाय लोंनायफ्रा माने एकदम फ्रेस फ्रेस जायखौ जों मिथिंगानिफ्राय मोनोमोन। हमना ला मैगं थाइगंनो जा बेफोरफोरखौ बिथांमोना जायोमोन आरो बिथांमोनहा खस्थ'बो खालामोमोन बिनि जाहोनाव बिथांमोनहा देहायाबो माने मोजाङैनो थायोमोन आरो बिथांमोनहा गोलाव जिउ मोनसे खुंनानै थायोमोन आरो दानि दानि समाव जों नुनो मोनो मानसिफ्रा अलसिया जालांदों बा ओ बेखौ नुनो मोनो खस्थ' खालायनो नागिरा नङा होमब्ला नोंथां औ। औ
बिदिनो दा नोंथांनिफ्राय खायसे मिन्थिफेरै बाथ्राफोरखौ मिन्थिना जोबोद मोजां नांदों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनदों जोबनायाव नोंथांनिसिम फिन खेबसेबाव मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय खौ जासि हरबावबाय आरो उननि समावबो जेन नोंथांजों बेबायदि मोजां खाबु लानानै ओ सावरायलायनो मोनबावगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय ओ रोजा रोजा साबायखर गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नोंथांनिफ्रायबो नोंथांनिसिमबो साबायखर थाबाय। आरो नोंथांनिफ्रायबो गोबां बाथ्राखौनो मिथिनो मोनबाय।
औ
अ दिनैनि थाखाय बेसेनसै अ साबायखर ओ ओ।